अ खोनादोंना औ
दे दाना नोंथाङा मानि सोमोन्दै सावरायनो फनहरदों आंनाव?
नोंथाङा माने‌ बेखौ सावरायनो माने बेखौहाय सावरायनाया मोजां जागोन होनना सानदों
जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायबाबो जायो
अ दे होनबा बेखौनो सावरायनोसै
औ दे जागायदो
नोंथाङा मा मा मा जानो मोजां मोनो
आंथ' जानानै बर'नि ओंख्रिखौ मोजां मोनो आरो बर'नि ओंख्रि होनबाथ' जोंना बिराद अनेक रोखोमनि दं
औ मा मा दं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अनला ओंख्रोय सबाइ ओंख्रोय आरो दं आरो गुबुन गुबुन एम्फौ लाथा
औ
खाम दं
बेफोरखौ बोरै बानायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ एसे एनै फोरमायनो हागोन दा अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' बयबो मिथिखायो बोरै सङो होमब्लाबो आं एसे होनना होनोसै आरो दा अनला ओंख्रिखौ जोंनाथ' दा अनलाखौ दैजों सुना लाग सग्रोयो सुनानै एसे
फोरानना लाबाय दा नोङो फोरानाबाबो जायो गोरानैबो देजायो सुनानै
फोराननानै देबा साबसिन जायो आरो
औ
बिनि उनाव देखांनानै नोङो ओरैजाय दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनोनाला ग्रोदो
औ
बेनि उनाव दैखौ दैया जेब्ला गोदौ होमबाना अनलाखौ खुरनानै हरदो खारैखौबो हरदो बा नों दा अनलायाव बेदर होयोब्ला बेदरखौ होफ्रामग्रोना लाग्रोदो बिनि उनाव अनलाखौ गोदौ होनोनानै होखांनानै ग्लब ग्लब गोदौआव बेदर एवफ्रामनायखौ हरनो होदो आरो औ बेनो आरो अनला ओंख्रिया दा नोंथाङासो दा बर'नि होनोब्ला बर'नि मा ओंख्रिखौ जाना मोजां मोनो
बर'नि नारजिं अमा अनलाखौबो मोजां मोनो
औ
एम्फौखौबो मोजां मोनो बर'नि होननानै बुङो ओंख्रि गासैखौबो आनो मोजां मोनो बुंनो थाङोबा बर'नि ओंख्रि
औ दा होनब्ला नारजि अमाखौ बोरै सङो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
नारजि अमाखौ फार्स्ट फार्स्टआव अमाखौ रुगारग्रोनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय ओमफाय एवफ्रामनानै दोनबाय ओमफ्राय नारजिखौ रु ग्रोना लाग्रोबाय रुगारनानै सुबाय
औ
सुनानै दै होनानै रुबाय ओमफ्राय बेहाय खारै होबाय।
औ
खारै होनानै गो साना होबाय गोदौनो होनानै। बेनिफ्राय बेहाय साखांजोबनानै बेदरखौ होना होबाय
औ
संख्रि बानलु मस्ला मस्लि होबाय गोदौनो होबाय बिदिनो सङो आरो।
औ होम नारजि
माबा बुंदोंमोन?
हो
नोंथाङा माबा फोरमायनो नागिरदोंमोन?
बेखौनो
एम्फौखौ बोरै फिसियो बिनिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा एम्फौ लाथाखौ जों जे जायो।
औ औ हागोन मोननैसो
औ
दा एम्फौ लाथाखौ जोङो जेब्ला एम्फौआ खौ खान्थौ खानहोग्रोसिगोन आरो ना। एम्फौखौ लाथाखौ खानथ'खग्राखाहोनानै लाथा एम्फौआ खानथ'ग्रा खानानै बियो गावनि खुदैजों न' लुना लायो आरो।
औ
बे न'खौ लुना लाजोबनायनि उनाव बे खानथ'ग्रानिफ्राय सिखिरि जायो आरो ना।
औ
सिख्रि जानाय सिख्रिया फिथोबनिफ्राय ओंखारो। बेनि उनाव सिखिरि जाना ओंखारसिगोन बिहा बिदै हैसिगोन आरोना। बे बिदैयानो एम्फौ लाथा जायो आरो। एम्फौ फिसा फिसा जोनोम जानानै एम्फु लाथा जासिगोन दा बिनो एम्फौनि थाखाय औ औ देरबा थाय फिसिनानै फिसानिफ्राय आदार होनांगौ आरो ना इन्दि बिलाइ होननाय बा खारं बिलाइ
औ
बेफोरखौ होना फिसिनाय जायो आरो ना। दा जोंनि बर'नि होनोब्ला बेबो मोनसे जोबोद बाखनायजाथाव
हेलौ!
एम्फौ लाथायाबो मुंदांखा आरो नोंथाङा बोरै मोनो जानानै एम्फौ लाथाखौ?
मोजाङानो मोनो
एम्फौ लाथाखौ नोंथाङा मा मा ओंख्रिजों जानो मोजां मोनो?
मैथाजों मोजां मोनो, जोगोनारजोंबो मोजां मोनो,
औ बिनिफ्राय अनलाजों लाय, अनलाजों जाफेरबायना?
अनलाजोंबो जाफेरदों अनलाजोंबो मोजां मोनो।
औ औ
नोंथाङा माजों माजों बांसिन मोजां मोनो?
आंथ' एम्फौखौ बारा जानाय जाया। थेवब्लाबो बिदिनो आरो
अनला ओंख्रिजोंबो मोजाङानो, मैथाफोरजोंबो मोजाङानो, बाथोन देनानैबो जानो हायो आरो। जानो गोसोब्ला बेनो आरो एम्फौ दा एम्फौजों जों एम्फौखौथ' जायो जानानै बिनिफ्राय जिबो दानो हायोना, नोंथाङा मिथिगोना मिथिया?
हेलौ! खोनादों ना? नोंथांनि माथोखौ खोनाफैनाय जायाखै आं हेलौ! हेलौ! माजाखो?
हेलौ! जेबो खोना फैयाखै हेलौ! मा जाखो नोंथां? अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रिफोरखौ जायै जायै बावगारबाय नामा? अ नोंथांनि आवयासखो खोनाखफैदों माथो ए सबायाइ ओंख्रि, अनला ओंख्रि जोंनि बर'नि मुंदांखा ओंख्रि
मा होननो गोथाव जायो जाबोला। जाबाथाय जाबाय थानो लुगैयो, नोंथाङा बोरै मोनो?
एसे बुंदो आरो नोंथांनि आवाजखौथ' आं खोनाफैयाखै, नोंथाङा खोनादोंब्ला बुंदो। उम